रो थां खोनादों नों थांङा।
औ खोनादों नोंथां।
आं दा नोंथांनि सिगांङाव आबाद मावनायनि बागै बुंनो सानदों। खोनादोंना नोंथाङा बर'फोरनि आबादनि मावनायनि बागै आरो। ओ आबाद दा बर' हारिनि थांना थानाय जिउ राहानि थाखाय मोनसे राहा। गोदो। गोदाननिफायनो बे आबादखौ मावबोगासि नो आरो आथिखालावबो गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां। आरो आबादखौ जों दैज्लां आरो मेसेङाव जों मावो दैज्लां बोथोराव जों माइ आबादखौ गाहाय होनना बुंनो हायो नोंगौना नोंथां।
उम।
ओ बेजों आबादजों लोगोसे जोङो बेलेग आबादखौ मावबावनायखौ नुनो मोनो जेरै जोगोनार आरो लेस्रा एफोरबायदिखोबो जों मावनायखो नुनो मोनो नोंगौना नोंथां। जेरै। आबाद मावनायाव जोङो दैज्लांनि दैज्लाङाव जोङो अखा हनायखौ नेनाय जायो जाय अखाजों जोङो जोंनि ओ दुब्लिफोरखौ हालेवनानै मोजाङै हाब्रुखौ फोमोननानै एबा मोजाङै ओइ। दैफोर सोनानै बिनि उनाव खोथिया फोनायखौ जोंङो माखासे खोथिया फोनाय लानायखो जोङ फुनानै उनाव बे माइखो गायनाय जायो बिनि थाखाय जों सिगाङाव आबाद मावनायख सिगाङाव जोङो जोबोद खामानिखो मावग्रोनांगौ जायो सिगाङावनो जेरैबायदि जोङो। बे आबादखौ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो माइलि माइलि दोननाय जायो। बे माइलिखौ जोङो सानसे एबा सा सानथाम सानथाम सानब्रैफोरसो जोङो सोमना दोननाय जायो। बिनि उनाव जेब्ला माइखो जों दुंगानाय मोनो। दुब्लि जों इखो दैनिफ्राय थिखोननानै जेब्ला दुंगानाय मोनो अब्ला जोङो बेखौ ओ प्ला ओ हा एबा बस्था एबा थालिर बिलाइयाव बन बनानै दोननायाव बे माइ खो जोङो लखबनाय जायो। आरो बिनि उनाव जोङो बस्था गुदुं फोर जों खोबनानै दोननाय जायो नंगोना नोंथां? आरो बेनि उनाव जेब्ला माइया जोंना गाजा बेरगोन। अब्ला जोङो बिथिं हालेवना दोननाय मोनसे फोथाराव दुब्लि एबा खथा मोनसे फोथाराव जोङो बेखौ माबानाय जायो। ओ उनाव बे गासै फिथाइ बेरनाय माइखौ खो जों गारहैनाय जायो, उनाव बियो खोथिया बियो महराव ओंखारो। जेब्ला खोथिया देरलांबाय थागोन जोङो अब्ला बेखौ नायनानै जोङो आबादारि फोरा जोबोद जोथोनै नायनानै माखासे हाफोरखोबो जों मोजाङै थियारि खामनांगौ जायो। नंगौना नोंथां? जेरैबायदि जोङो खोथियाजों देरलांनो। खोथिया जौ लांनायजों लोगोसे जोङो माखासे आलिफोरखौ दाननानै खोनांगौ जायो बेनि उनाव जेब्ला हाया थेब थाब थियारि मोजाङै मोनगोन अब्ला जों बे माइखौ गायनो थाखाय माखासे हाजिर हाजिराफोरखौ हाजिर एबा खामलाफोर लानांगौ जायो। गामिनि सानैसो सुबुंफोरखौ ओमफाय बिनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो माइनि आबादखौ जों दिहुनो, माइखौथ' गोबां गोबां रोखोमनि माइ दङ जेरैबायदि माइसालि माइ, आसु माइ, बरा माइ। माइब्रा माइ। आरो बे होबायदिनो गोबां माइखो जों मोननो हायो। इफोर बायदिनो जोङो। मेसेंनि आरो दैलाङाव जोङो जोगोनारखौ मावो जोगोनार। बुंनो थायोबा जों मेंसेंयावबो मावनाय जा जायो बेखौ जोङो दैलां आरो मेसें सेंङावबो मोनो। आरो जोङो सबायखौ बेफोरबायदि बिदिनो, माइ गायनायनि आलिफोराव जोङो फोफायनाय जायो समान समान रोखोमै मोननां। मोनहैनाय बायदिनो, बेखौ आबादारिफोरा मोजाङैनो गियान दङ। जायनि थाखाय बिसोरो बेफोरखौबो गायफायनाय जायो दै दैज्लां बोथोराव आरो बेनि उनाव जोङो माखासे मेसें बोथोराव मावनाय खामानिफोरखौबो आबादफोरखौबो मोननो हायो जेरैबायदि बेसरनि आबाद आरो माखासे बेसर दुनजिया आरो बेफोरबायदिनो मुलाफोरनि जोङो आरो सामब्राम, बेफोरबायदि खामानि बिन इ इफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो। नंगो नोंथां। जेरै बायदि जोंङो बेसरनि खामानि मावनायाव जोंङो सिगांङावनो जेरै दैलां बोथोराव जेरै हालेवनानै जोंङो हाखौ मोजांङै बानायना लानाय जायो बेफोरबायदिनो जोंङो बेसरनि बेलायावबो जोंङो दुब्लिफोरखौ मोजांङै ट्रेक्टरफोरजों एवस्रांना लाग्रोनाय जायो। आथिखालावथ' बांसिनानो मोसौ सौ निसाय बांसिन ट्रेक्टर जों हालेनायखौ नुनो मोन बोदों नंगौना? ओमफाय बेनि उनाव जोंङो बे बेसरखौ जों फोहैनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो दुनजियाखौबो जों बेफोरबायदिनो हाखौ मोजांङै थाब थियारि खालामखांनायनि उनाव जोंङो दुनदियाखौबो जोंङो फोनाय जायो, दुनजिया नाथाय एसेबां थाबै ओंखारा माने बियो रज'नायाव गोबाव लायो जायफोरा सोमनानै फैयो बिसिना थाब ओंखार गोरो आरो जायफोरा सोमालासिनो सिगांङावनो ओरैनो गारनानै होयो बिफनिया गोबाव लायो आरिफ बायदिनो मेसेंनि खामानि आबादफोराव मथरखौबो जों फोनायखौ नुनो मोनो। मथरखौ जों सिगांङावनो माइ हानाय फोरनि सिगांङावनो सोरबा सोरबा हानोसैयावनो जों गारनायखौ नुयो। गारसोना दोननायखौ बेफोरबायदिनोबो जोंना नारा जोंबो मोजांङै नारानि सायावबो मोजांयै खिलिना थानायखौबो नुयो आरो खायफा खायफा बे हाखौ हालेवनानैबो फोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ अब्ला अब्ला नोंथां आं आंबो ए से जोंनि आबादनि बा यै एसे फोरमायनो सानदों
औ औ
बर'फोरनि आबादाथ' ओ माइ गायनाय माइयानो गुदि आबाद नंङा होमबा?
औ नंगौ।
नोंथां होननाय बायदिनो जोंनाबो दैज्लां मेसें आबाद खौहाय माने मैगं थाइगं बिदिनो बायदिसिना फोरखौनो आबाद मावनाय जायो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
गोरान गोरान खिथि आरो गिसि इफोरदिबो मावनाय जायो आरो। जेरै मेसेंङाव मेसें-मेसें मेसेंङाव हाय जेनेबा सबाय फोनाय ओ बेसर-बेसर फोनाय एफोरो हाय थायो आरो।
औ
ओमफायो उम्म दैज्लां दैज्लांफोराव जेनेबा इदिनो लेस्रा गाय लेस्रा गायनाय मैगंनि बागै होन्नो-होन्नो थांङोबा माने लेस्रा गायनाय आरो आरो जोगोनार, थाइबें, बहल, जिं खा बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो दैज्लांआव हाय। ओमफ्राय आरो जोंना माइ गाय माइ गायनो थाखाय गिबियावनो हालोवग्रोना लानाय जायो। ओमफ्रायो खोथिया खोथियाखौहाय खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो खोथियाखौहाय माबानानै जेनेबा बाख्रिफोरनिफ्राय हाननानै दैयावहाय सोमनाय जायो आरो बस्थायाव सोनानै ओमफ्राय बेखौ साननै बा सानथाम सो सुमनानैहाय बोखांना लाबोनानै बोखांना लाबोनानै ओमफायो माबायावहाय ओ मोनसे थालिरलाय बनानै जेनेबा थालिरलाय गांनै गांथामसो बनानैहाय बेयावहाय माबानाय जायो आरो ना फेनलानानै होनाय जायो आरो ओमफ्राय साननैसो खोबसिगोन खोबना दोननानै बेखौहाय ओमफ्रायो बेखौ हालेवनानै लानाय दुब्लियावहाय फोहैसिगोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो बे खोथिया देरोब्लाथाय बिदिनो फुनायनि गायनायनि लाहार फाहार खालामसिगोन आरो ना बिदिनो माखासे जे जमा मानसिफोर लोगोफोर लानानै जेनेबा न'खरनि बिगोमाया माखासे मानसिफोर लानानैहाय खोथियाखौ फुसिगोन आरो ना ओमफ्राय बिदि नो हालेवना लानाय हायावहाय जेनबा ट्रेक्टरजों नङाबा नांगोल जों बिदि हालेवनाय जायो आरो खौहाय ओमफ्राय बे हालेवना हालेवना लानाय हायाव हाय माइखौ गायसिगोन आरो बेबायदिनो माइआ माइआथ' जेनेबा देर मास दुइ माससो नांगौ नङा ओमबा आसु माइफोराहाय मोनदों नोंथां ओं ओमफ्राय बेखौहाय मोनोब्ला हानानैहाय न'आव लाबोनानै मारा होनानै बिदिनो बाख्रियाव सोना दोनफिननाय जासिगोन आरो
औ नंगौ
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो आरो जोङो बोसोरनि बे माइखौ मोननाय जायो। जों बोसोर लायो बोसोर बेफोरबायदि आबादखौ मावो नंगौना बेफोरबायदि बिदिनो जोङो बोसोर खुरै खुरै मावनायखो जों नुनो मोनो। आबादखौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जेरै जों सिगाङावनो बे बा बाख्रिनिफायनो दिहुननानै जोङो माइलि हिसाबै जों सोमनानै लाग्रोननाय जायोमोन । आरो थिग बेदि बायदिनो जोङो जेब्ला माइफोरखौ माइलिफोरखौ माबाखांनानै आबाद फोर थाराव जेब्ला गायनो लागोन अब्ला बेखौ उनाव हानानै जोङो थिन बेयोनो बाख्रियावनो सोफिननायखौ नुनो मोनो । बि नंगौ । आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां आरो मेगं थाइगंबो जों गायनो मुद खौ नुनो मोनो नंमारगौ । जेनेबा जोङो लाइनि आ बादखौ मावनाय नुनो मोनो बुंनो थाङोबा गासिबो आबाद खायनो जों मेगंफोरखौबो जों मावनायखौनो नुनो मोनो । जेरैबा लाइ लाफ फा मुला बेसर बेसराबो मोनसे जोंनि मेगङावनो गोलैयो ।
औ
आरो बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग बुस्थु जों मावनायखौ नुनो मोनो । आरो आरो जोङो जेब्ला बेसरफोरखौ फोयो जों आरो बे बेसरनिफायनो जोङो थावखौ लानो हायो जोंनि नांगौ न'खराव । बेसरनि थावखो जोङो बुंनायाव जोबोद मोजां होननानै खोनादों । जायनि थाखायनो बे बेस दावनि थावनि बेसेनाबो बारा । जोङो मोनफ्रोमबो बेसादखौनो जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो जोंनि रांखान्थियारि फालांगियावबो जोङो बाहायनो हा हायो जेरैबायदि माइनि आबादखौबो ज जों जोंनि गावनि आंखालखौ सुफ फुंनायजों लोगोसे आरो न'नि माखासे नांगौ बेसादफोरखौबो जोङो लाबोनो हायो । गावनि बेफार फालांगिनि गेजेरजों जों जोंनि आंखालखौबो सुफ फुंनो हायो ।
अब्ला अब्ला नोंथां अब्ला नोंथां दिनैनि थफ गयावनो दोन्थ'जासिगोन नामा? जोंहा टाइमाबो जाबाय नङा होमबा औ औ औ दे गोजोन्थों ।